अ हेलौ नोंथां खोनाबाय ओमफ्राय, जों आयदानि सायाव आवगायलायनोसै नामा नोंथां,
औ आङो सिगांग्रो नोंथांनियाव सोंनो सानदों जे जोङो जोङो माने गाननाय, जोमनायनि बारै जोङो माबायदि गोदोनिफ्राय दिनैसिम मादि जौगाबोखो बा जोंनि गाननाय जोमनाया माबाय दि जाखो नोंथाङा एसे फोरमायलांनो हागोन नामा?
औ जागोन नोंथां औ। माने गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ' ओ जोंनिया गिबियावनो जोंनिया बर' आइजोफोरनि गाननाय जोमनायखौ लाग्रोनो हायो नङा होमबा नोंथां? दा बर' आइजोफोरनि गाननाय जोमनायनि मादाव जोङो दानाय लुनायनिफ्राय लानानै बर' आइजोफोरा गोदो माने गावसोरनि गाननाय जोमनायखौ गोदो दिहुनन्नानै लायोमोन आरो। माने जेनेबा खुन्दुंनिफ्राय फिथोब थुननानै, बिसोरो बे एम्फौ लाथा फिसिनानै बे एम्फौ लाथानि फिथोबनिफ्राय थावख्रि लुनानै हिसानसालियाव खुन्दुं सोंनानै बेबायदिनो बायदिसि सिना रोखोमनि दख'ना दानानै लायोमोन आरो बिसोरो बै दख'नाफोरखौ जेरै माने हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननाय फिथाइ रोदाफोरनिफ्राय बो माने गाब गानानै लायोमोन बेबायदिनो बेनि अनगायैबो इसोरो बै खुन्दुंफोरफोरखो हाग्रा बंग्रानिफ्रायनो जेनेबा माने बिबार फिथाइ इनिफ्राय एम्फौ लाथा बा थुलाफोरनिफ्राय बुथुमनानै खुन्दुं थुननानै बायदिसिना रोखोमनि दख'नाफोरखौ दानानै लायोमोन आरो दखना गानग्रा जोमग्रा माने उलनि जि बायदिफिना बायदिसि ना दानानै लायोमोन। बे जि फोरखौ बिसोरो माने बै बर'फोरा बर' आइजोफोरा आइजोफोरानो दानाय लुनायनि सिगां आरो बेयाव बिसोरखौ गुबुना रावबो हाया। माने बिसोरो ओरैबायदि दानो ला दाना लानो गोरों, जाय जों गुबुना रुजुआनो जाया। जेरै गुबुन साखाथि फाखाथिनि हारि हारिसाफोराबो माने रुजुजाया आरो बेयाव दानाय लुनायाव जोंनि बर'आ बेफोरबायदि आखाइ आगर आखाइ गोनां जाय मिथिंगाजों बुंफबनाय बेखौ महर होनानै ओरैबायदि मोजां समायनानै दानानै लायो दख'नाफोरखौ आरो आर'नाइफोरखौ बेनि मादाव जों दख'ना बुंनो थाङोब्ला दख'नाखौ बर' आइजोफोरा बायदिसिना मुं होनानै दान-दानानै लायो आरो बेनि मादाव गोदो दानाय दख'नाफोरखौ खायसे खायसे फुजा फोरबो हाबा बायदिसिनाफोराव बायदि रोखोमनि गाननायखौ नुनो मोनो बेनिफ्रायनो जों बर' आइजोफोरनि दानाय लुनायनि गोरों बा रोंगौथिखौ मोननो हायो आरो।
औ
जेरै हाबानि समाव दख'ना थावसि बाहायनाय बेनिफ्राय बैराथिफोराबो गोजा गाबनि दख'ना थावसि गाननाय बेनिफ्राय बेनि अनगायैबो ओ गोमो बेसर बिबारनि द खना लाइगां दखना बेबायदि बिदिनो खेराइ मोसानायफोरावबो बायदिसिना दख'ना गानो आरो जेनेबा दौदिनिया गोजा बेबायदिनो ना गुरनाय मोसानायाव गोथां बेबायदिनो बैनिफ्रायनो जोङो बा बहाबा आलासि जानो थांनाय ख समाव गोमो बायदिसिना माने गाब गोनां बा गुबुन गुबुन रोखोमनि गानो आरो बे फोरनिफ्रायनो जों मिथिनो हायो दि बर' आइजोफोरा दानाय लुनायाव बा गावनि गाननाय जोमनाय दख'नानिफ्राय जागायनानै माने हौवाफोरनि गानग्रा गामसा एनिफ्राय आर'नाइ बायदिफोरखौबो दायोमोन आरो बै फोराव बिसोरो ओरैबायदि खुन्दुं थुननानै बा खुन्दुं लुनानै माखौबा माखौबा जेनेबा आर'नाइफोरखौ सोंनानै थुननानै माने दावहाव थांनाय जोहोलावफोरनो माने गोदोनि दिनाव दायोमोन होननानै खायसे खायसे माबा थुनलाइगिरिफोराबो लिरनानै गालांनाय दङ। बे बेफोरनिफ्राय जों मिथि नानै मोननो हायो जों जेरै लेखाफोराव मोननाय बायदिनो जोंबो जों सावरायनानै मोननो हायो। बा मिथिनानै मोननो हायो जोंनि समाज जाव साखाथि फाखाथियावनो जोंनि बिमा माहारिनिफोरा एबा गावनि बिमा बिब'फोरा जेरैबा जि जोम दायो हिसानसालियाव न'आवनो जों बेफोरनिफ्रायनो बिसोरो हिसान सोंनानै खुन्दुं थुननानै थोरनायनिफ्राय लानानै बेयाव बायदिसिना गनसा गनसि मायबा बा फुथुलसु मायाबा माबि सामफेर ओ मायबा माखु मायबा माबि लागायनानै जि रोखोमनि जिफोरखौ दायो बेखौ बै आइजोफोरासो बांसिन बेफोरनि मुंफोरखौ मोजाङै मिथिसिगोन आरो। बेनिनो मोननैसो आं बुं मुं खनाय बायदिनो दा बेबायदिनो जानाय लुनाय आवगायबोबाय थादों आरो। बेनि गेजेराव जोङो हौवाफोरा गामसा बै गामसा दानायावबो बायदिसिना रोखोम दोङो होननाय होनानो मोनदों माने माबा थोरनायाव मोनसे बायदिसिना माने सिन होना गालाङो आरो। बेखौ खान्थि ए माबा खान्थिसे खान्थिनै मायबा मोनसे मुं दोङो आरो। बेनि अनगायैबो बेयाव रोबै थायो आरो रोबै। माने बे रोबैयाव बो खायसे हौवाफोरनि माने गोदोनि गामसाफोराव बांसिन आगर एरनो सम गैयामोनब्ला गोमोबा जा बा गुफुर बायदिसिना होनानै साइदाव मोनसे रोबै जिङाव मोनसे जे रोबै लाखियोमोन आरो इनिफ्राय आथि खालावथ' आर'नाइनि जों आर'नाइया जौगानायजों लोगोसे आथिखालाव आथिखालनि आर'नायाव एमब्रदायार नङाब्ला माने माने रेडिमेड एमब्रदायार लिरनाय नङाब्ला दानाय एजियाव एरखांनानै दाफानाय बै माने आर'नाइनि महरखो एरखांनायखो जों नुनो मोनो। बेबायदिनो बेबायदिनो आर'नाइजोंनो बायदिसिना आर'नाइया जेरै जौगाबोदों दानाय लुनायाबो जौगाबोदों। बेबायदिनो आर'न नायनि गस्ला बा सुइस कड बेफोरखौबो आथिखालाव ओ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो। दा बेनि बागै नों थांनायाव बै दानाय लुनायफोराव जेरै आं एसे एनै फोरमायबाय नों थांनाव माबाफोर आइडिया दंब्ला नोंथाङा फोरमायजागोन।
औ।
दे नोंथां।
ओ जोङो बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो माने आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो दानाय लुनायफोरावहाय जोंनि बर' आइजोफोराहायो जोबोद गोख्रों होननानै जोङो बुंनो
औ औ नोंथां औ।
मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' आइजोफोरनि माने मेलेमा गोदो हायो माने ओ जोंनियावथ' ओ बर' आइजोफोरनियावहायो साफ्रोमनिबो न'फोराव ओमायो गंफा गंफा साल खुन्था गासिनावबो थाजोबखायोमोन होननानै जोङो मोनथिखायो नङा होनब्ला।
नोंगौ नोंथां औ।
बेबायदिनो जोङो जिखौहायो सोंनानै लानानै बा दख'नाफोर बा गामसाफोरखौ जोङो सोंनानै लानानै ओ बहाबाफोर जोङो बेरायनो थांदोंब्लाबो बा न'निफ्रायनोबाबो बा बेफोरबायदिनो जायगाफोराव थांदोंब्ला जोङो माबा मोनसे समायना बिबार बा जोङो गोजौआवहाय दाउ बिरनाय बा ओ जोङो हाजोआ माबायदि बेफोरखौहाय जोङो नुबानो जोंनि बर' आइज जोफोरा माने खनसेयावनो गोसोआव थानानै जोङो बेखौहायो द'खनाफोरावहायो आगर एर नो हायोमोन होननानै जोङो बुंनो हायो नङा होनब्ला? ओ जोङो बिब्दिनो ओ हाजोनि महरा माबायदि बेखौहाय जोङो दख'नायाव आगर एरनो हा एरनायखौ जोङो मोनथिनो मोनो आरो जोङो फिथाइ सामथाइ बा बिलाइ फिफांनि बेफोरनिखौबो जों एरनो हायो। बैग्रि बिला बैग्रि बिबार ओ फारौ मेगन ओ बा बायदि बायदि गाब जोङो आगर बेफोरखौहायो बर' आइजोफोरा एरनानै दखनायावहाय होनाय जायोमोन समायनासिन खालामनो थाखाय।जोङो जोबोद रंगिना संगिना
औ औ नोंथां।
रंनि दख'नाफोरखौहाय जोङो ओ दायो जोङो बेफोरखौहायो जोङो दानानै ओ जोंनि बर' आइजोफोराहायो गानो आरो जोङो आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला बेफोरबायदि दानाय जिया जोबोद दाम गोसानि होननानै जोङो बुंनो हायो। नङा होनब्ला?
नंगौ नोंथां औ।
गांसेयावनो जोबोद बेसेन होनानै जोङो ओ बे दख'नाखौहायो फाननो हायो। बेनिफ्राय जोङो मेसिनफोरजों दानाय जि जोमफोर खौहायो एसे खमनि मोनो आरो।नङा होनब्ला? जायनिखि जोङो ओ न'आव दानाय जिया एसेबाबो मोजांसिन जायो बा रोजासिन आरो थान्दा गुरै मोजां जायो।नङा होनब्ला? बिनि थाखायनो जोङो औ गाव गावनि ओ खस्थ'खौ नायनानै जोङो न'आवनो दानाय जिखौहायो दानि जुगाव ओ एसे दाम गोसानि जोङो बायनानै गाननायखौ नुनो मोनसै।ओ जोङो गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला ओ जोङो दानि जुगाव फ्रायानो बांसिन दख'नाखौ जोङो गाननायखौ नुनो मोनलिया। नङा होनब्ला?
औ नोंथां औ।
गुबुन गुबुन द्रेस गानो, गरम बोथोरावहायो ओ बिब्दिनो हौवासाफोरखौ गस्ला गेन जि आरो हाफ पेन्ट बेफोरबायदिखौ जोङो गाननाय नुनो मोनो। जोङो टाउन सहराव थांब्ला हौवासाफोरा गामसा गानलाङा। मानो होनोब्ला एसे उसु बिदा जानायखौ जोङो नुनो मोनो। नङा होनब्ला? बिनि बारै लं। पेन्ट बा जोङो हाफ पेन्ट बेफोरखौहायो गानलांनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ बिब्दिनो हिन्जावसाफोराबो ओ गरम बोथोरफोरावहायो एसे माने गरम जानायखौ जोङो नुनो मोननायलाय बेफोरबायदिनो एसपर तिं लंफेन्ट इदिनो इस्कार्ट बेफोरबायदि सुइजार बेफोरबायदि जिनिसखौ जोङो हिनजावसाफोरखौबो गाननाय खौ दानि जुगाव नुनो मोनसै माने गासै समावनो दानि जुगाव ओमफायो बांसिन बांसिनानो गानलिया नङा होनब्ला
औ नंगौ नोंथां। दा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो आथिखालाव मार्क केटाव मा बाजाराव गोबां दख'नाफोरखौ गोबां हिन्दि मुं होनानै फाननाय नुयो आरो जेरै माबा पाबजि दख'ना
औ
गुबुन मुं बाहुुबालि बायदिसिना होननानै फाननायखौ नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावबो आथिखालाव ओ खायसे खायसे आइजो फावखुंग्रिफोरा गोबां दख'नानि गला नानै सोलिनायखौ नुनो मोनदों आरो बिथांमोननि गेजेराव बिबार मोनसे ब्रेन्ड होननानै मोनसे मोजाङै माने बै दखनानि महरखौ होनानै मोनसे माने थि समनि गेजेरावनो गाननो हानाय बायदियै बायदिसिना रोखोमनि बिबारनि महरजों होनानै बायदिसिना मोनसे मोजां गाननाय जोमनाय बे दख'नानि महरावनो थि समनि गेजेराव गाननो हानाय बायदि जेरै होय हिन्जावसाफोरा जेरै माने गानो गाननाय जोमनाय द्रेस दङ बिनि महर होनानै होनायखौ नुनो मोनदों आरो होमबा बेफोरखौ जोङो बै फाननानै बिथांमोना मुलाम्फा मोननानै जोंनि समाजखौ मोजां लांनायखौ जोङो दावखोनायखौ बेबायदिनो नोंथाङा दावखोबो माने समाजाव दावगाबोनायनि दानाय लोंनाय दावगाबोनायनि सोमोन्दै फोरमायनो हायो आरो ओ बिदिनो नोंथाङा फंसे फंनै बुंलाबा सम जाबायमोन नोंथां। दे दे गोजोननाय थाबाय। औ गोजोननाय थाबाय।